हौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथां गा मोनाबिलिनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायसै
औ नोंथांनिसिम सिमबो आंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां थ' आं नों नोंथाङा दासान्दि फ्रि दोङ ना
औ दङ आं फ्रियैनो
औ नोंथांनि नोंथां दा आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना
औ साबराय जागोन नोंथां
आ टपिक आनो जाबाय फ्राय दाउ अमा बोरमा मोसौ बिदि फिसिनो नायनि सायाव आरो ना
औ औ
बेयावनो जोङो सावरायग्रोनि अमानि बागै आरो ना
औ औ औ सावरायजागोन
औ अमा अमाखौथ' जों गासैबो बर' हारिनि मोनसे मोनसे बियो खायद होननानै बुंजागोन आरो जायखौ जोङो जायो बेयो जोंनि बर' हारिनि बर' हारिनिमोन आथिखाल गोदो गोदाय बर' हारिनोमोन बेयो दा नाथाय बियो गासै हारिनिबो बेयो मोनसे खायद' जाबाय मानो होनब्ला गोदो गोदाय जोंखौ जोंखौ माने गोदो गोदाय आबौ आबनि आबौ आबैनि दिनाव आरोना बिदि अमा फिसि फि फिसिनाय अमा लानाय एबा अमा बेदर जानायखौ नुयोब्ला गोबां मानसिया एबा गोबां हारिनि गुबुन हारिफोरा जोंखौ मुगैयोमोन नेवसियोमोन बिदि गोबां खोथा बुंनानै बेखौनो सावरायोमोन बिदिमोन आरोना नाथाय बिसोर दा जों जों बर' हारिनिसायबो बिसोरो अमाखौ बांसिन फिसिनायखौ नुनो मोनदों एबा जानायखौ नुनो मोनदों आरो ना
औ नंगौ
दा जों जोंनि बर' हारिनिल' खायद' नंला आरोना जाग्रा मुवा नंला बेयो गुबुन हारिफोरनिबो जाबाय बेफोरबायदिनो अमाखौ गिबियावनो जोङो ला नांगौ एबा फिनांगौ बेयाव गोबां मुलामफा फाबो जायो आरोना फारसेथिं नायोब्ला जोङो अमाखौ लानानै फियोब्ला द सिनि दाइन दाइन माहा एबा स्नि माहा फिसिबानो बेखौ जोङो फाननानै गोबां रांबो मोननो हायो एबा जोङो खौ मोनजायोबो आरो ना गाव गावबो मोनजायो बिनि थाखायनो जों अमाखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां नुनाय नुनो मोनो आरोना न'खरसेयावनो मानै माथाम बेफोरबायदिनो आरो सोरबा सोरबाथ' गोबां फियो जेरै जिथा नैजिथा बिदि बिदि फारामबो नुनो मोनो
औ नंगौ
गिबियावनो बेखौ फिसिनो थाखाय जोंनि आखायाव रां नांग्रो आरोना रां थ्रोनांगोन राङा गोदो गोदायथ' जोङो हाजार बार'स' फन्द्रस' बिदियावनो मोनोमोन ना नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि बेसेन गोसा जाबाय अमाया माने बेखौ बायनो थाखाय जोंनो जिबा जिबा रोजा गाम नांगौ आरोना
औ
अ ब्रैजि रोजा जिबा रोजा थामजिबा रोजा बेफोरबायदि रां नांगौ जायो आरोना जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव गोबाङानो बायनोबो हायो आरो गोबाङानो बायनोबो हाया बायदि जि जानानै थायो आरोना
औ औ औ नंगौ
बेफोरो गाव गावनि सायावसो आरो ना थेवबो बेसेन गोसा होनानै जोंनि बर' आइजोफोरा लायालासिनो थाथारा आरो ना गासैनिबो न'खराव ओ मासेबाबो मानैबाबो ननु नुनो मोनथारनाय मोन थारो आरोना उम दाथ' ओ बे गुबुन हारिनि फोरनियाबो जानो हमबाय बिदिनो बेदरनि दामाबो बां बाय नालाय बेनिखायनो अमानि अमा फिसा मासे बायनो थाङोब्ला बिनि बेसेनाबो बांबाय गोदो गोदायथ' एक्स' किल' एक्स' दुइस' बेफोरबायदिल'सोमोन दाथ' जोङो ब्रैजौ ब्रैरोजा दा ब्रै ब्रैजौ उम बिदिनो उम थामजौ बिनि सिङाव मोनखाया आरोना
औ
से से ओ से किल' बेदर हायोबा उम बिदिनो जोङो बेखौ न'आवनो ओ फिसिनो थाखाय बेखौ ओ गुन्दै अफ्रि होनानै मोजाङै फियो दा अफ्रि गैया बा जौ अफ्रि अफ्रिनि अफ्रिनि गोनांथि जायोबा थ' जौखौ एसे एनै सावो ओ बिदि जौ सावालासिनोबो बिखौ फिसिनो हायो जेरै ओ बिनि माइरंखौनो गुन्दै खालाम संनानै बेखौ ओ बा एसे मोजाङै दै बुरजा होनानै बेखौ संनानै गुन्दै एसे होनानै होयोब्लाबो बिसोर जायो बिसोर जायै मुवा ओ अमाया जायै मुवायानो गैया गासैखौबो जायो बिसोरो थास' थास'फोरखौबो जों हालाबायनानै खाय फा खायफाया थास'फोरखौ हालाबायायनानै एसे दै होनानै बेखौ ओ मोजाङै रबहोनानै बे खौ ओ गुन्दै एसे होनानै बिदिनोबो जाहोयो खायफाखौथ' खायफा खायफाखौथ' बोन नुयो मा नुयो ओ दै दैनि मेथखा दैनि मेटखाखौबो होनाय नुयो आरो खायफा खाय फाखौ बै थालिर बिफांनि ओ फस्ला बिखौ ओ सिं नि मादाखौ एसे सानिखौ गारनानै बेखौ एसे फिसा फिसा गोदा फ्लेनानै एबा खुन्थि खुन्थि खामफ्लेनानै बेखौ गावनि दाना जेरै गुन्दै आरो दानियाथ' गुन्दै नङाबाबो गोबां बिदिनो अ फ्रि नङा लासिनोबो फिसिनो हायो दानिया गोबां बिदिनो ओ ओंखारसोबाय आरो ना बिनि अमानि आदार जेरै ओ ओ सिरानि गुन्दै होनो जायखौ सिरा एसे थाफायो बेखौ द' ओ नैजि मिनिटसो दैयाव सोमना दोनबानो ओ द' मिनिटसो जि मिनिटसो बिदि सोमना दोनबानो एसे ओ मोजां गावनो दैजों गोरोबफ्लाना गोरोबफानानै आरोना गोरोबफ्लानानै एसे गलो गोलोलो जायो आरो ना गावनो गोदौ खङो बिदिनो बिदि गोजाबाबो जायो बिसोरो गोबां अमाया अमाया बिदि ओ बासिग्रा माने बासिफेरानो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ गोबां बि बिदिनो देरोब्ला आरो ना नैज रोजा बाज रोज गोजा बिदि रां मोनो सम समायावनो मोजां जुदि आदारखौ एसे मोजाङै होयोब्लानो बिसोरो थाबदेरो आरो ना औ नोंथांमोननिथि मा मा आदार होनानै अमाखौ फेदेरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोनथां बिदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो जौ सावनाय अफ्रि गुन्दै बेफोरबायदि थासफोरखौ रुनानै होनाय आदार होनायखौ जों जों मिथिं होयो आरो बिदिनो आं बुंनि जेरै जिब जुनार फिसिनायनि मादाव जोंहा अमा फिसिनानै गोबां रां रां मुलाम्फा मोननो हायो बोरमा फिसिनानै गोबां रां मोननो हायो मोसौ फिसिनानै गोबां रां मोननो हायो जों मिथिगौ आ जोंहा बोरमा बोरमा फिसियोब्लाबो जोबोर गोरलैयैनो फिसिनो हायो जोंहा बोरमायाथ‌ बिदि बायनाय आदार जाया नालाय बेखौ जोंहा दुब्लिफोराव एसे थाब थाबैनो जेनबा होस्लायबाय थायोबा बा मोनसे कन्टनिफ्राय गुबुन मोनसे कन्टसिम बिसोरखौ होस्लायबाय थायोब्ला बिसोरहा गांखोजानानै बिसोर देरो आरो बिदिनो मोजां मोजां बिलाइ हाननानै आदार हो फाय थायोब्ला बिसोरो जानानै देरो आरो बिसोरखौ फाननानै जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनो बेखौ मिथिगौ बिदिनो जोंहा मोसौफोराबो बिदिनो बिसोरनो जेबो आदार बायनानै होलायनाङा बिसोरहा गांखो जाखायो बिसोरहा गुबबां जिगाब गोरान जायो बिसोरनो बेफोरबायदि आदारखौ होब्लानो बिसोर जानानै गोबां जोंनो मुलाम्फा होयो आरो बिदिनो जोंहा जिब जुनार फिसिनानै जोंहा न'खर सालायनायखौ बा जोंनो मुलाम्फा होनायखौ जों मिथिगौ बा नुनो मोनो बिदिनो बोरमानि फार्म गिदिर गिदिर फार्म नुनायखौबो जों नुदों आरो मोसौनि फारम जाया जोङो मोसौआ गोबां मोसौ थायोब्ला जोंहा ग मोसौवा‌ जोंनो गाइखेर होयो बे गायखेरनिफ्राय जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनो आरो जोो फिसा होयो बे फिसाखौ फाननानै जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो आरो बिदिनो दाउखौबो गोबां फाननो हायो फिसिनानै
औ नोंथां मोसौ मोसौ मोसौनि बेलायाव मोसौवाथ जोंनो से से बोसोर नांगौ आरो ना फिसा होनो थाखाय बिदि मोसौ नवावबो गोबां मुलाम्फा जायो मुलाम्फा जाया नङा मुलाम फा जायो बिनिफ्राय मोसौ मोसौ गायाव जोंहा बांसिन मुलाम्फा जायो मानो होनबा से बोसोराव बिसोरो उम खनसे फिसा होयोब्लाबो बिसोरनि फ्राय जोङो गाइखेर मोनजायो फिसाखौ फाननानैबो फैसा फैसा मोनो आरो गाइखेरखौबो जों गावबा गावबो जानोबो हायो आरो गुबुननोबो फाननो हायो गाइखेराव सानसे सानसेयाव से लिटार खरैबो ओंखारो बेसे लेटारखौ नोङो फुंनि खनसे आरो मोनानि खनसे सेरोब्ला बेयाव नै लिटार नै लिटार रां नै लिटाराव जों गोबां रां मोननो हायो आरोना
औ औ हायो
औ जिब जुनारनि मादाव ओ जोङो दाउ आरोना दाउ फिसियोब्लाबो गो बां मुलाम्फा आरोना बियो बोसोरसेयाव गोबां फिसा होयो माने ओ ओ बियो मास मोनसे मोननैदोंनो फिसा होबाय थायो जेरै मास मोन मास मोनसेयाव नोङो ओ बिसथा फिसा होयोब्लाबो ओ मास मोन खोननै खोननै फिसा हो गासेयाव बेसेबां होगोन बेखौ दानियाथ' आगोलनि दिनाव जोङो डाइरेक्टनो बिदि फाननायखौ नुयोमोन आरोना नाथाय दानि जुगाव ओ बिखौ उजान हिसाबैसो हरनाय जायो ओ खोनसे फिसा होगासेयाव जुदि ओ नैजि एबा जिबाथा फिसा होयोब्ला बेसेबां रां मोनगोन दानि जुगावथ' ओ ओरैनो उम उम ओ ओ सारिस' फासस' बिदिनो फननाय जायो फाननायखो खौ नुनो मोनो आरोना गोबाङानो ओ सारिस' आरोना दानियाव दानि जुगाव फा सारिस' गोदोनि जुगावबा दुइस' आरायस' बिदिल'मोन आरोना म
औ औ औ औ
नोंथां ओ नोंथांनिमोननिथिं हेलौ नोंथां
औ औ
औ जोंनिया समाबो ओ जोबथ'बाय ओ नोंथांखौ उनाव लो गो मोनगोन होननानै ओ आसा खालामबाय आरोना
औ औ नोंथां गोजोनथों